खोनादों एं
हेल' अ खोनादों ने नोंथां?
औ खोनादों।
अ अ जों ओ गोबावनि उनाव मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनो नामा?
औ दे रायलायजायो
मोनसे आयदा गोसोखांदों आं ओ आयदाया जादों जोङोदि गासिबो मानसिफ्रा साख्रि साख्रिल' नागिरदोंना एनिनो ओ साख्रि गैयालासिनो जोङो माबोरै रां खामायनो हायो आरो समाजाव थांनानै थानो हायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायो नामा
औ सावरायजागोन दे
ओ जोंहाथ' साख्रि होनोब्ला गिबियावनो दङ मोनसे जाबाय प्राइभेट आरो मोनसे जाबाय सरखारि बेबायदि दा बे मोन बेनि अनगायैबो जोङो ओ रां खामायनायनि माबाफोर राहा नोंथाङा नुहुरो नामा?
नुहुरनायाथ' जों बिजनेसाव लाइनावबो जेनेबा थांनो हायो फालांगिफ्राव
फालांगि जाहैबाय आरो थाहैबाय ओजोंजोंहाय आबाद आबाद बिथिङावबो थाबाय
आबादावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दं।
औ
जों मावनो हायोब्ला
हाजिराफोर मावनो हायो आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै कम्पानिफ्राव
हायो औ हायो बेफोरबायदिबो जेनेबा जों फालांगि होन होनबाथ' जों बायलाय फानलाय बेफोरबायदियाव हायो गोबां खामानियाव
औ
दानि जुगावथ' गोबां जेनेबा सुबिदा दंसै गुबुननिफ्राय बाय थ'नानै जेनेबा जों बाजार मा हाथाइफ्राव फानहैनाय बेफोरबायदि
औ नंगौ ओ मा बुङो ओ नोंथाङा जोंनि जायगायाव फालांगि फालांगिखौ माबायदि नुहुरो लस जानाय बा मुलाम्फा जानाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबायदि मोनदाङो
फालांगियाथ' जों जेनेबा गाव गावनि जेयाव बो गाव गावनावथ' सोनारा जेनेबा मा होनगोन बेखौ जेनेबा बेफोर बोथोरनि सायावबो सोनारो
औ
अखनबा समाव जों गोबां औ आंनि साननायाव आरो जेनेबा जानोबो हानाय
औ बोथोरनि सायाव जाबाय आरो गावनि सायावबो सोनारबाय एसे
गावनि सायाव सोनारो औ औ औ
बबेखौ बेसेबां बेसेनाव बायनांगोन आरो बेसेबां बेसेनाव फानगोन फाननांगोन बेसेबां बेसेनाव फाननो हागोन बेफोर गासैनिबो गियाना थानांगोन जाहैबाय सासे फालांगिरिनियाव
फालांगिरिनियाव औ जेनेबा दानि जेनेबा अबबा अबावबा जेनेबा फालांगिरिफोराव मैगं थाइगंनियानो जा इफोरथ' बोथोरजोंबो सोमोन्दो जायो फोरबो जेनेबा जानाय जायैफोरबो बबावबा समाव जायि समाव बैफोर खेथिफ्रा
औ
एसे खम बिबाङाव ओंखारोबा बै समाव बांहैनोबो हागौ बेसेनफ्रा
बेसेना बाङो
औ
बेसेन बांनायजों लोगोसे आरो मानसिफोरनो नांगौआबो
नांगौ औ बाङो औ बेफोरबायदियाव औ औ
थ' आरो बेनो बे थाबाय थागोन ना ओमफ्राय बेनिखायनो बेसेना बाङो जाहैबाय औ
औ दा सोरबा गाव गाव औ दे बुंलाय जेनेबा बिफ फालां औ
आबाद आबाद बिथिङावबो बिदिबायदिनो दङ जों उनाव सावरायनि नामा आबाद बिथिंखौ जे जों फालांगिरि बिथिङावनो थांगोरनि
औ दे रायलाय जागोन फालांगियाथ' जेनेबा गुबुं‌ दन गोबां फालांगि दङ जेनेबा गाव गावनि सायाव सोनारो जेनेबा सोरबा नाजानो थाबाय जेनेबा सोरबाथ' मा बुंनो इखौ
औ गोबां रोखोमाव फालांगि जों मावनो हायो ओ जेरै आबाद खेथिफोर थाबाय फिथाइ - सामथाइ आरो बिदिनो जि - जोमनि मुवा- बेसादनि औ जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव गोनां जानाय गोबां मुवा बेसाद दं बेफोर फोर गासैखौबो जों फालांगि बिथिंजों लानो हायो आरो
हायो
औ ओ जि - जोमनि बिथिंङाव जि - जोम, मुवा -बेसाद बेफोरनि बिथिंङाव आथिखालाव अनलाइन सपिं जादों। अनलाइन सपिं जानायाव नोंथांङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
अनलाइन जानायावथ' माखासे जेनेब्ला मा होनगोन बेखौ सोरबा जेनेबा न'नि अफिसफोराव मावनाय जेनेबा माबाफोर खामानि मावनाय बेफोरनि थाखाय अनलाइनाव अनलाइननि माबा खामानिया जेनेबा मोजां आरोना जेनेबा जों गामियारि बा माबाफोरनि मानसिनि थाखाय बेफोरोथ' मोजां नङा जेनेबा मोजां नंङा मा जों थांनो हायो बा माबानो हायो बिसोर जेनेबा अफिसाव मावनाय बेफोर मावनायफ्राथ' जेनेबा बेफोरबायदि टाइम मोना।
औ
बेफोर बायदि आंनि साननायाव आरो दा नोंथां आसो औ - औ
आ जों बायग्राफोरनि थाखायथ' बे मोजां जाबाय जोंहा अपसन थाहैबाय जोंङोगौ अफलाइनजों बायनो ना अनलाइनजों बायनो जों बासिनानै बायनो हाबाय नाथायबा बे अफलाइनाव जायफोर फालांगि खालामो जायफोरा हाथायाव फानो बिसोरनि थाखाय एसे जेंना फैबाय बायदिखौ नुहुरो आंङो मानोना अनलाइन फैनाय लोगो लोगोनो ए बे अफलाइनाव हाथाय बाजाराव फानदिंनाय फानग्रा बिथांमोना औ एसे खम औ - औ खम बायग्राफ्रा बिसोरनियाव फैनाय बेबायदि मोनदाङो आरो आंङो आंनि साननायाव गुबुन फारसेथिं बायग्राफोरनि औ
दानि जुगाव आरो मानसिफ्राना इजियाव नागिरोना बिनि थाखायनो जेनेब्ला माबोरै समबा थोआ थोआ जाहैयो दानि जुगाव बिनि थाखायनो माखासे बांसिन मानसियानो अनलाइनाव बायलाय फानलायफोरखौ थान बिदि खालामनोखौ मोजां मोनसै आरो दानिया समा थोआ थोआ जाबाय जेनेबा खामानिफोरा गोबां थायो बेनि थाखाय अनलाइनखौ बाहायनायखौ आं बांसिन नुनो मोनो आरो दा
औ ओ बेयो बायग्राफोरनि सायाव जाहैबाय मोननै अपसननि गेजेराव
औ औ औ नुनायाव बिदि नुयो आरो बांसिनानो औ
आरो गुबुन फारसेथिं गाज्रि
औ औ खिन्थु फालांगिफोरनि थाखायथ' बेफोरो जेनेबा जोंथ' इसेबां गिदिरबो जेनेबा फालांगिफोर बेफोरो जेनेबा दखान बोन होनाय मानसिफ्राबो इसेबां माबा हाइ लेभेल गोजौ मानसि नङा जाहैबाय बेफोरबायदि अनलाइनाव जेनेबा मोनसे एप्सफोर खुलिनानै माबाफोर बानायनानै जेनेबा सपिं माबाफोर बानायनानै अनलाइननि कास्टम माबाबो बानायनो हाया जाहैबाय नालाय बिसोरनि थाखायथ' एसे गोबां नुसखनानै बुंनो थांबाथ'
औ
लसा जाहैबाय
औ जायो बिदिनो
बेफोरबायदिनि थाखाय फारसेथिं गाज्रिबो जाहैबाय गरिबफोरनि थाखाय उम आंनि साननायाव आरो बे फारसेथिं जेनेबा धोनिफोरनि थाखायथ'
बुंनांगौब्लाथ' गासैबो बेसादानो मोजां बिथिं आरो गाज्रि बिथिं थाखायो। बेखौ जों मिथिगौ आरो
औ नंगौ बेथ नंगौ
औ आरो जों बेबायदिनो आबाद बिथिङाव थाङो नामा नोंथां आबाद बिथिंजोंबोथ' जोङो रां खामायनो हायो।
हायो।
औ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फंनैसो आबाद बिथिंजों रां आर जिनायनि सोमोन
आबाद दावबो दानि दानि जुगाव गोबां मानसियानो खम मावसै नालाय
औ
जेनेबा अफिस बासो बांसिन मान सियानो दानिया आरो नालाय बेफोरबायदियाव गोबां मानसियानो बुहुद खम आबाद मावसै आरो दानि दिनाव बिनि थाखायनो जोङो आरो बेसेनाबो बुहुद दां बांबाय बेनि थाखाय जोंथ' मावनो थांबाथ' आबाद मावनो थांबाथ' बुहुद जोंहा गोबां बेसेन माबा मोनो आरो थार माने दानि दिनाव थारमाने आबाद मावनानैबो बु गोबां जिउ खुंनो हायो
औ नंगौ आबाद बि थिङाव बुङोब्लाथ' बेबायदिनो सिगाङाव बिराद खममोनना
औ थारमाने जोङो औ माने
थ' एसेल' हायावनो बुरजा बिबांनि दिहुनथाइ दिहुननो हायो गोदान मुगानि हासार दै बेफोरखौ बाहायनानै।
औ थारमाने जोंनि नाजानाय सायाव जाहैबाय बियो गोदोनियाव आवगोलनि हायाबो बेलेगमोन जेनेबा बेबायदि आरो गोबां बिबां खमावनो मावनांगौ जायोमोन नालाय थारमाने आबादारिफ्रा गोबां लस मोनोमोन बिनि थाखाय बांसिनानो दानिया बेफोरखौ मावनो बा सै आरो बिनि थाखाय एसे खम नुसै दानि दिनाव
औ ओ बुंनो थाङोब्ला आबाद बिथिंजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो मानोना ओ बायग्राफ्रा औ बायग्राफ्रा गोबां बारायबाय आबाद मावग्रा फ्राबो खमायबाय बिनि थाखाय खाय जायफोरा आबाद मावग्रा खस्थ'यै एसे एनै खस्थ' खालामबानो मोजां फिथाइ मोनो आरो बेखौ हाथायफोराव फाननानै बुरजा बेसेन मोनो। बे रोखोमखौ नुबोनो मोन्दों आरो।
नंगौ बेथ' औ। दानि जुगाव जिखिनि खामानि मावा जों गावनि सायाव सोनारो जेनेबा जों नोंनि नोंनि बेसेबां नाजानो हायो जेनेबा। खस्थ' नेनो हानाय बेफोराव एसे नेनांगोन बेबायदि आरो मावना हायोबाथ' गोबां दं दे होनबाना आं
औ दे जोंनि सावरायनाय खौ लाखिथ'नो नामा औ दे औ।